हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादोंना? नोंथां।
हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
नोंथां दङ दे आं ओरैनो जनानै फ्रियैनो दङ। नोंथाङाबो फ्रि दंबा?
दं दं।
मानि बागै सावराय नायदों होनबा जों।
दा सावरायनो नागिरनाया
औ।
आं मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो सानदोंमोन माने दा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव
औ।
बेनि थाखायनो माने नोंथांनि सायाव एसे माने सोंलु सोंनानै आं लानो सानदों। थांगोन आरो।
बेसे
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा
जेनेबा हानायखिनिखौ हानाय हानायखिनिखौ बुंनोसै नोंथां।
औ। दा ओरैनो शिलंआव बेरायनो थाङोबा बेसेबांसो रां खरसा जागोन जेनेबा मोजां मोजां जायगाया मायाव मायाव बेरायथावना
बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बेखौथ' हागोन एसे एनै
बुंलाय नोंथां होमबा।
नोंथाङा दा अ शिलं लागै शिलंआव थांनोबो आरोना खरसा खरसाया जाहैबाय मेक्सिमाम बिस हाजार लाबाय आरो ना पकेटाव खोनादों
अ अ खोनादो बुं बुं खोनादो।
ओमफ्राय बे माबायावबो गिदिंजागोन बे लाइटलुम होननायख खोनादों नोंथाङा?
आं खोनायाखै
बेखौ नोंथाङा मबाइलाव बेखौ सार्च खालामबा मोनगोन जाबाय। बे लाइटल' होननाय जायगाखौ गिदिंजागोन
अ अ
ओमफ्राय बिथिंनो जाहैबाय बे माबायाव नागालेण्डआव जाय गै हायो मेघाल शिलं गोल्लैखाय ना मेघालय नागालेण्ड गोलैजोबखानाय ना।
अ
बे ओमफ्राय बे माबाखौबो नायजागोन बारि थरानाय मोनसे दोङो।
अ अ
बे जायगायाबो बुहुत फेमास मोननाय बे लंआव बेखौ नायजागोन औ ओमफ्राय बेयाव बे मोनसे दङ आरो सेभेन सिस्टार वाटारफल दङ ना मोनसे
अ अ
बेथ' जोबोद फेमास नोंथाङा मिथिगौ खोमा बेखौ
अ अ अ
नोंथाङा बेयावबो थांजागोन दा आरो दा बे बेस्ट सिजोन माने दा दासान्दिनि थाखाय मेघालआव गिदिंनोबा आरो।
उम उम
ओमफ्राय बिथिं जोंनि आरो बेयाव माबानिबो बहुद हिल्स दङलै बेखौ मा होनो। औ माबा जायगा होनोमोनहा बे नामखौनो गोसो गैया दं दङ आरो बिदिनो बायदिसिना जागा दंबावो आरो।
आबाय अ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव थांफेरखो जेनेबा सिलंनि--?
अ नोंथां आंथ' बेयावनो थांबाय आङो आं दा बुंनायाव बे लाइट ल' मोनायाव थांबाय आङो खनसे नङआव खनैयानो जाबाय थांनाया
अ अ
ओमफ्राय बिथिं बे बे औवारि थर राननायावलाय खनसे थांबाय बाखिथ' ओमफ्राय बेनो फिसा फेनला पार्क मोननैसो दों गिदिर गिदिरबो आरो फेमास बेफोर गिदिंबाय आरो ओमफ्राय बेथ' ज खाथियाव जोंना जाहैबाय बिदिनो आरो आं गोजान जायगायाव थांनो मोनाखै जेनेबा थांफेराखै जोंनि आसामनि गोरयाव थांफेराखै आरो।
जोंनिफ्राय गारि थांनायाव बेसेबांसो खरसा जागोन ओरैनो दा जोंनि हान्था मेलानि थाखाय
औ बेयाव माने नोंहा बे गावनिसो एसे आरो सोनारो जे माबाबाबो जाहैगोन मा होनोखौ बेखौ जि रोजाबाबो मिलायहैगोन आरो नैजि रो जाबा मिलायहोगोन बे गावनि सायाव सोनारो एसे माय नायै हयै सोलिनांगोन आरो।
अ अ ओरैनो रेलगारिजों थाङोब्ला जोंनो थांगोन ओरैनो
रेल गारियाथ' जोंहा थांबा जोंहा औ रेलगारियावथ' थांबा जोंहा बहुत खम जायोना जोंना प्राइसआ माने दामा राङा एसे जोबोद खम जायो माने।
अ बेसेसो थांगोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बेखौथ' आन्दाज मोनसे खालामना बुंनो हागोन आं एसे जेनेबा बाजौ जौसे आरो बाजौनि गेजेराव जाहैगोन आरोोना माने नैजौ थामजौ ब्रैजिआव लागै
ओ ओ ।
जोंहाथ' ट्रेनाव आरो बेफोरबायदि बुरजा लाया नङा जेरै बास थेम्पु बायदिफोरनिफ्राय सोरबा एसे खम लायो
आं रेलगारिजों थांबा माने शिलंआव डाइरेक्ट मोनहैखागोन नामा माने
उ डाइरेक्ट मोनहैनाय नङा नोंथां।
आह
एसे नोङो जायगाखौबो एसे गोसोआव फैयाखैना माने बां ट्रेनजों थांफेराखैमोन माने एसे मोनसे स्टेसन दङ ह बे स्टेसनाव ओंखारनानैसो नोङो माने थांनांगौ आरो ससे आं मिथि नाय बायदिबा आरो रेल गेटनिखौ थांफेराखै नालाय आंथ' बे माने बेजों थांदोंमोन आरो गारिजों थांदोंमोन आं
आं गारिजों थांनायाव नोंथांनाव बेसेबांसो खरसा जानाय?
नोंथां जों साथाम मानसियाव जोंनिया माबा जाहैदों गासै टटेल न' गासि मिलायना माने न'आव मोनफैनायसिम नैजिनैसो थांदो नैजिनैनि नैजिनैखौनो हमना ला नैजिनै रोजा थांदो आरो।
अ
साथा मानसिदो जोङो
ओ नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो ना मोना?
जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
अ अ
मान गिदिर
नोंथाङा ओ नोंथाङा बबावबा थांनो सानदों नामा जेनेबा आं साननाय बायदि
दासान्दिब्ला
उम दा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव
दाथ' गोसो दोङो नोंथां एसे आरो नायनोसै मिलायनाय मोनबालाय
उ उ उ नोंथांनि जायगायाव ओ नोंथांनि जायगायाव दा आ बोथोरफोरा माबायदि
नोंथां जोंनि दाथ' बोथोर दाबो ओरैबायदि माने सानावहाय थानो हायि गरम होयो ओमफ्राय एसे मोनाबाथाय माने अखा एसे हायोबो बोथोरखौ थान्दा थान्दा थान्दा बारफैयो बेफोरबायदिनो जाबाय ओै सानाव सानाव माने असान्थि खालामदो हराव ओमफ्राय आरो माने सान्थि बदै बेफोरबायदि नोंथांमोननि द बेफोरबायदि जादों नामा दा
जोंनिजोंबो बेबायदियैनो दिनै माने समावबो सानसे माने अखा हानाय जाबाय दिनै
औ।
खामानिफोरा माने दिनै जेबो मावनो हायाखै माने
औ नोंथां फुंनिफ्रायनो हादों दिनै औ
उ नंगौ नंगौ। फुंनिफ्रायनो हादों
उ उ
नोंथांमोननियाव दा बिदुङा बेसे थांनानै दं
दाथ'
सानाव
सानावथ' दा थांदोंलै बे टुइन्टि सेभेन दा न' नैजिस्नि बा नैजिदाइन बेफोराव लागै थांदों दा आरो सानावहाय माने थानो हायोबा नै मानसिफोरखौ
उ जुदि आं दा सिलंआव थाङोबा दा बेसेबांसो जानानै दं बेहाय जायगाया
नों दा शिलंआव थांबा नोंथां नोङो नोंहा डाइरेक्ट माबायदि जाहैगोन नैजिनैनिफ्राय डाइरेक्ट नोंङा बेयाव मोनफैखाबाय जेनेबा जिनै जिसे जियाव लागैबो फैनो हानाय बोथोरा ओरैबायदि जायो माने
ओ ओ गुसु आरो होजों माने जायगाया ओ ओ ओ ओ
दा जोंनि जानायनि सायाव बहुद बुहुद थान्दा जायो आरो गुसु जायो जायगाया
अ अ खोनानो मोन्दों माने बेहाय माने खैलाबो मोननाय जायो होननानै
बेखौ नोंथाङा आं आगोलाव खोनादोंमोन मोननाय जायो होननानै
अ अ माने जोंनि जायगानि मानसिफोराबो माने बेहाय खैला जावनो थाङो।
थांनोमोन होननानै खोनानो मोनदों आं उम उम सिगां
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा ओमफ्राय दा औ खोनादों नोंथां बुं
ओ माने नोंथांमोननि जायगायाव रावबो बेबायदि थांनाय खोनादोंना खोनायाखै
आंथ' बेफोरबायदि खोनाफेराखै नोंथां दासान्दि थाङोबो जानो हागौ सोरबा सोरबि
ओ ओ
ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो बहा बहाथो गिदिंखो
आंथ' गोबां जायगा बेरायबाय थेवबाबो माने शिलंआव थांनाय जायाखै
उम थांना नायनांगोन नोंथाङा बेखौ मालाबा मोजां सों औ औ थांबानो जाबाय मालाबा मोजां सम लानानै
औ औ
नोंथां
अ हेल' खोनादों खोनादों। नोंथांमोननियाव आबाद मावो ना मावा?
मावो नोंथां।
अ नोंथांमोनाव माइ आबाद मावनाय जादोंना?
जादों नोंथां जोंहा गासिबो न' न' मानसिया माने साफ्रोमबो न'आव मावनाय थाङो आरो गाव जानो गाव जानोखिनिखौ आरो
औ
औ
मा मा आबाद माइ ओ गायनाय जायो नोंथांमोननियाव
उ जायो नोंथां बे आंनि मुंफोरखौबो गोसो गैलाना एसे जोंहाथ' न'नि मानसिया खालामो औ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
उम
बिदिब्ला नोंथांजों रायलायना गोजोननाय थाबाय।
दे दे
दे
गोजोनथों।